हेलौ, औ खोनादों ना?
औ खोनादों, मा खालामदों दायो नोंथाङा?
ए नोंथां गरम बोथोरखाय बाहेरायाव मोजां सियाराव बार जाथावथाव जिरायनानै दङ आरो।
ओंखाम
द औ जाखांबाय।
हेल'
नोंथाङालाय मा खालामदों दायो?
आंबो ओरैनो दं नोंथां नै जिरायनानै। नोंथांजों बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नोंथांजों इदिबा मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा। आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। आं दा ओरैनोसो जिरायना दंखायो नालाय बार जाथावथावनो दा। बे आं बेखौ सोंनो लुगैदों आरो नोंथांनियाव नोंथाङा। आंजों मा टपिकनि सायाव सावरायलायदों होननानै सानो। सावरायलायनो हागोन मानोना दाथ'। फ्रि मोजां ओरैनो जिरायना दं निजोमनो। देलाय बुंनायसाय नोंथां।
टपिकआ औ टपिकआथ' बेनोदि जों बैसागु आथिखालनि बैसागु आरो गोदोनि बैसागुआव नुजानाय फारागफोर बा सोलाय सोल'फोर बेफोरखौ नों नोंथाङा नोंथांनि मोन्दांथि बा नोंथांनि नुसुरनाय बायदियै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन दे नोंथां। आंनि मिथिनायावथ' बेफोरबादिनो माखासे ओरैनोथ' गोदोनि समाव खोनानो मोननाय बादिब्ला जोंहा बैसागुआव बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय जोंहा गोदान बोसोर जागायो होनना बुङो। नङा होमबा? बेखौनो बैसागनि आगो बैसागु होननानै बुंनाय जायो। दा बैसागु फालिनायनि सिगां जोंहा गोजाम बोसोरनि जोबथा खालार खालि मोसौ थुखैनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ गोदोनिफ्रायनो दा बे मोसौ थुखैनायखौ जोंहा दासिमबो बे एखे रोखोमैनो थुखैनायफोरखौ माने थारिखखौ एखे दिनावनो थुखैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नाथाय गोदोनि समाव मोसौ थुखैनायखौ जोंहा दैमा दैसाफोराव लांनानै थुखैहैनाय जायोमोन। बेफोरबायदिनो मोसौ थुखैनाय समाव बायदिसिना लाव फान्थाव थाइखा जोगोनार बायदि बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइनि आरो माइरं एवनाय ओक्षमा होनना बुङोमोनलाय जोंहा सावराय एवनाय नामा बेफोरबायदि औ बेफोरबायादि एवनानै बे मोसौखौ जोंहा दैमायाव होलांनानै ओ थुखैहैनाय जायोमोन बेफोरबायदि साननानै दा बेफोर नेम खान्थिफोरखौ नुनो मोनो नाथाय फारागथिया बेनोदि दानि जुगाव जोंहा दैमा दैसा बेफोराव जोंनि ओनसोलफोराव बारा लांनाय जाया
औ।
न'आवनो थुखैनानै बेफोर मैगं थाइगंफोरखो मोसौनियाव सारनानै बा माला गानहोनानै न'आवनो खानानै लाखिनो बा फोथाराव दसे एंगारना होनाय बे बिदिखौ नुनो मोनो आरो दा बिनि अनगायै जोंहा औ बे दिनखालि मोसौ थुखैखांनायनि उनाव मोनसे आर'ज लानाय जायो बेथ' दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ आंनि मिथिनायाव आरो। आरो बेनि अनगायै जोंहा जेब्ला बैसागनि से थारिखआव हाबजेनो अब्ला बयहाबो न'खर न'खर आर'ज थायबा फुजा खालामनाय जायो आरो बोसोर गोदाननि नामै बेफोर गोदोनि समावबो नुनो मोननाय जायो आरो दानि समावबो बेफोरफोरखो नुनो मोननायानो जायो आरो। बैसागुनि बेलायाव दा जोंहा मा होनो गोदोनियाथ' मोसौनि बैसागु सैमानि दाउनि अमानि आरो आलासि मानसि दुमसि बेफोरदि बैसागु थायो नङा होमबा। आंनि मिथिनायाथ' आंथ' फारि बुंफोरजोबनोबा हालिया एसे ए बे गोसोनि थानायखिनिखो नोंथांनो बुंबाय आरो। दा जोंहा दानि गोदान मुगायावथ' बैसागुखौ बेफोरबायदिनो माखासे नेमखान्थिफोरखौ लानानै फालिनायफोरखो जों गोदो जेरै दासिमबो बेफोरदिखौ नुनो मोननाय जायो खिन्थु दामनाय नि बेलायाव जोंहा एसे सोलायनाय नुनो मोनो आरोना। गोदोनि समाव बैसागु मोसानाय समाव दामनाय देनाया जोंहा खाम सिफुं सेरजा जथा आरिखौ लानानै ग्रोम ग्रोम दामो। दामनानै रिउ-रिउ सिफुं सुनानै रंजाबो मोसायोमोन। नाथाय दानिया जों जोंहा बांसिनानो रेकरडिं आरो बक्स बायदिखौ लानानै दामनानै मोसानायफोरखौ जायगा जायगा नुनो मोननाय जायो गोबाङानो खाम जथा सिफुं लानानै बेफोरखौ दामनानै बैसागु मागिनाय रंजानायफोरखो बारा नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ दे नोंथां
औ बेफोरबायादिनो नुनो मोननाय जासै आरो दा जोंनि माखासे ओनसोलफोराव। थेवबो माखासे ओनसोलफोराव दासिमबो बेफोरखौ लानानै गोगोमयैनो बे हारिमु गोदोनि खाम जथा सिफुं दामनानै मोसानाय मा रंजाबोनाय। बेफोरखौ फोथांबोनो नाजानायखौ आरो लाखिनायफोरखो नुनो मोननाय जादों आरो।
दा बेफोरबा दिनो आंबो बांद्राय गोलावैबो बुंफजोबनो हाया गोबां फारागथि थानायनि गेजेरजोंबो माखासे ओ आदब खान्थि आसार खान्थिफोरा दासिमबो सोलिबोनायफोरखौ आंनि नोजोराव बेफोरखो नुनो मोननाय जायो आरो। दा आंनि मिथिनायावथ' बेफोरबादिनो होननानै आं सानो दा नोंथाङासो माबायदि सानोबा ओ गोदोनि आरो दानि समाव बैसागु रंजानाय मोसानायफोरा माबायदि सोलिबोबाय दङ सुंद'यैनो फोरमायना होफिनदो दे आंनोबो
गोदोनि आरो दानि बैसागु फालिनायाव एसे सोलाय सोल'खौथ' जों नुहुरो गोदोनि समाव आबौ आबैमोननि समाव जोंहा बैसागु फोरबोखौ से दानहालागै फालिबोयो फालिदोंमोन बा फालिबोनायखौ जों खोनानो मोन्दोंमोन
औ नोंथां औ
खासे बिजाबफोरनि गेजेरजोंबो जोङो मोन मोनथिबोदोंमोन बा फरायनानै मोनबोदोंमोन।
औ
नाथाय दायो जोंहा आथिखालनि समाव बैसागुखौ स्नि सान बा से सप्ताहालागैल' फालिनायखौ जों नुनो मोनसै जोंहा गिबियावनो गिबियावनो मोसौनि बैसागु बेनि उनाव अखानायै से थारिखआव जोंहा मानसि मानसिनि बैस बिदिनो गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय सन्मान लानाय बेफोरबायदि ओमफ्रायो बिनि उनाव जोंहा गामियाव सेंग्रा सिख्ला ओंखारनाय बिदिनो रायजोफोर ओंखारनाय गोदोनि समावथ' जोंहा गोदोनि समाव जोंहा बैसागु फालिनायाव जोंहा गथ' गथाय बोराय बुरै ज' ओंखारनानै रंजाबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा बैसागु बेला बै-बैसागुनि फालिनायाव जोंहा ओंखारनाय मोसानायनि बेलायावनो जोंहा ज' आलदा आलदा बोखावनायखौ जों नुनो मोनसै जेरै बिहामजो फारथि आलादा सेंग्रा सिख्ला आलदा गथ' गथ' लाइ गथ'फोर आलदा बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनदों लोगोसेनो जोंहा दामनाय देनायनि बेलायावबो गोदोनि समाव जोंहा बर'निनो दामग्रा आगजु जे खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरखौ लानानै जोंहा बैसागु फोरबोखौ फालियोमोन रंजायोमोन नाथाय आथिखालनि बैसागु फालिनायाव जोंहा गोबांथार जायगायावनो बेफोरखौ खम बाहायनायखौ नुनो मोनसै आथिखालनि बैसागु फालिनायाव जोंहा रेकर्डिं नोंथाङानो बुंलांनाय बायदि दहाय रेकर्डिं रै मेथाइ बा रेकर्ड बक्सफोराव रेकर्दिं मेथाइफोरखौ दामनानै रंजानाय फोरखौ जों नुनो मोनसै बेफोरबायदिनो जोंहा माखासे बर'नि दामजुफोरखौ गोमालांनायखौ जों नुनो मोनसै आथिखालनि लाइमोनफोरा बा आथिखालनि मुगायाव जोंहा बैसागुफोराव बा गुबुन बर'नि मोनसे फोरबोफोराव बेफोरबायदि बरनि दामग्रा आगजुफोरखौ दामैनि जाउनाव गोमालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनसै मा माखासे गोबांथार बर'नि दामग्रा आगजुफोरखौ गोमालांनायखौ जों नुनो मोनसै बेफोरबायदिनो माखासे सोलाय सोलखौ जों नुनो मोनो लोगोसेैनो दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मोसौ थुखैनायनि बेलायावनो जोंहा मोसौ गोदोनि समाव बबेबा खाथिनि दैमा दैसा बेफोराव लांनानैसो थुखैयोमोन नाथाय आथिखालनि समावथ जोंहा मोसौ बैसागुआव मोसौ थुखैनायनि बेलायाव जोंहा बेफोरबायदि दैमा दैसायाव लांयनायखौ नुनो मोनलिया नखर नआवनो
औ औ
ननि मिसिन दै मेसिन बा दै मथर बेफोरजोंनो थुखैलाबायनाय बा दै दिपखलनि दैजोंनो थुखैलाबायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनसै
औ
बेफोरबायदि सोलाय सोल'खौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो एसे सोलाय सोल जानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो बिदिबा जाथ'सिगोन नामा नोंथां
अ जायो बिदिब्लालाय नों
समा समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ दे नोंथां नोंथाङाबो जाखिनि आंबो मिथियैखौ फोरमायनानि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे बिदिब्लालाय औ